हेलौ औ नोंथां खोनादोंना
औ खोनादों नोंथां
औ नोंथाङा दायो मा खालायगासिनो दङ
नोंथां नै आं जिरनानै दं ना नोंथां
अ बिदिब्ला मा होनो माने आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव माने फंनैसो सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ सावरायनो हागोन आरो नोंथां
बिदिब्ला जों जोंनि मेन आयदायाव फैनोसै होमबाना
औ नोंथां
दा जोंना मेन आयदायानो जाहैबाय मा होनो जोंनि बे गोग्गो आब हावाखौ ओ माबोरै ओ बे गोग्गो आबहावा गेब्रेनायखौ जेनेबा जों माबोरै होबथानो हायो बा बै जोंनि गोग्गो आबहावाया माबोरै गेब्रेंदों दा बैफोरनि सायाव नोंथाङा मा मोनथिगौ बेखौ फोरमायना होलाय
औ आं गेब्रेंनायखौ सिगांसिन खिन्थानोसै खोमा ना नोंथां
औ जागोन जागोन
औ गे गेब्रेंनायाथ' बिदिनो गोबां आथिखालनि जआथ जों बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर कारखानाफोरखौ नुदों आरो नोंथां
औ औ
फोरनिफ्राय गनाय जे उखुन्दैफोरानो आबहावाखौ गेब्रें खालामो आरो
नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बैफोरजों गनाय उखुन्दैफोरल नङा बिदिनो गोबां बिबाङावहाय जोङो बिदिनो आथिखालनि जुगाव नुनो मोनसै गारि मटरफोरनिफ्राय गावनाय उखुनदै फोरखौबो जों नुनो ना नोंथां
नंगौ
औ बैफोरबो आबहावाखौहाय गेब्रें खालामो आरोना नोंथां आरो बिदिनो जों बांद्राय बिबाङाव बिफां लाइफां दानफ्रायब्लाबो बिदिनो आबहाफोरा गेब्रें जायो आरो आ जोंथ' बिदिनो आथिलनि जुगाव गोबां बिदिनो मुवा फोरखौबो जों नुनो मोनसै ना नोंथां
औ
औ बैफोरखौ बिदिनो बांद्राय बिबाङाव बाहायनानै बा सावनानै बिदिनो सावनानै बे सावनानै सावनानै गनाय उखुन्दैफोराबो जोंनि आबहावाफोरखौ गेब्रें खालामो आरोना नोंथां
औ नंगौ
आरो बिदि आ गारि मटरल' नङा बिदिनो जोंनिया दायो जोङो नायनो थाङोब्ला जोंनि बे दानि स मावहाय जों नायनो थांब्ला बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर आ नाव जाहाजफोरबो ओंखारबाय आरो बिदिनो उरां उरां जाहा हासफोरबो ओंखारबायबाय आरोना नोंथां
ओम
बैफोर बैफोर औ बैफोरजों बारा बिदिनो गोबां आबाफोरा गेब्रेंयो आरो आरो जों हाबथानायखौ होनो नो जों हायो बांद्राय बिबाङावहायो बिफां लाइफांखौ दान नायखौ खम खालामनांगोन आरो बिदिनो उखुनदैफोरनि बिदि फोरनिफ्राय गनाय उनखुदैखौ जों खम खालामनांगोन आरो नोंथां आरो बिदिनो जोङो आरो जोङो बिदिनो बांद्राय बिबाङावहाय बाहायनाय प्लास्टिकफोरखौ खम खालामनांगोन आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां
आरो जोङो बिदिनो गोबां आथिखालनि जुगाव जों बिदिनो गोबां आबहावाफोरखौ गेबेंनायखौ नुनो मोनसै आरोना नोंथां जायनि थाखाय औ जायनि थाखाय जोङो आबहावाखौ रैखाथि होनांगौ बा आ रैखाथि होनांगौबा जोङो बेखौ साखोन सिखोन लाखि नांगौ आरोना नोंथां मानो होनोब्ला मानो होनोब्ला जोङो आबहावाखौ मैला खालामनानै लायोब्ला गेब्रें खालामनानै लायोब्ला जोंनि थाखायनो गाज्रि आरोना नोंथां औ मानोना जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायसो जोङो हां लानो हायो नंगौ ना नङा नोंथां औ बेनि थाखायनो जोङो आबहावाफोरखौहायो साखोन सिखोन लाखिनांगौ आरोना नोंथां
औ औ
बिदि बेनिखाय बेनि जाहोनावबो जोङो बिदिनो आथिखालनि जुगावथ' बिदिनो गोबां ओम बिदिनो गोबां आ मुलिफोरखौ नुनो मोनबाय जों नोंथां जे एकसप्रे एक्सप्रेस थाङो ना नोंथां औ बेफोरखौबो जोङो बिदिनो आ थां बिदिनो मेट थांनायफोरखौ जोङो बिदिनो सावोब्ला बैफोरबो आबहावाफोरखौ गेब्रें खालामो आरोना नोंथां औ औ ओ दा नोंथाङाबो ससे फोरमायनानै खिनथालाय आंनो
अ जागोन नोंथां जागोन
औ
औ दा जोंहा आबहावा होनोब्लाथ' जोंनि नैबे जि जों हां लानाय गेस बेल' नङा माने जोंनि सोरगिदिं थानाय जि जोंनि नुथायाव जों नुजानाय बे गासैखौबो जोङो आब हावा होननानै बुङो आरोना नोंथाङा दा बैफोरनि माखासे माखासे गेब्रेंनायनि जाहोनफोर दङ दा बेफोर जाहोनफोरखौ आं आंनि जेसेबांखिनि जे मोनदांथि बा मोनदांनाय दङ दा बेखौ आं नो नोंथांनो फोरमाय हरगोन दा जोंहा मा होनो फार्स्तयावनो आं बुंनो सानो जे मा होनो जोंनो गोगो आबहावा नांगौ आरो जोङो आबहावाखौ रैखाथि होनांगौ मानो होनोब्ला जों हा गोग्गो आबहाव थायोब्ला जोंनि देहायाबो गोग्गोयै थागोन जों गुबुंले गुबुंले आबहावा आबहावानि गेजेरजों जोङो थांनानै थायोब्ला जोंनि माखासे माखासे देहानि अंग'फोरा गाज्रि जागोन बा देहाया लोरबां जागोन आरो नोंथां दा बियो दा बियो माने माखासे आबहावा गेब्रेनायनि सायाव सोमजिनाय जोंनि मोनसे ओ खैफोद
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो जोङो मा होनो आबहावाया माबोरै गेब्रेङो होननानै बुङोबा जोंहा मा होनो सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंहा सुबुं अनजिमा थाग्रा जायगा नांगौबा थाग्रा खुलिनि गोनांथि जायो। जोंहा बेफोरबायदिनि बिथिङावनो जोङो माने बिफां लाइफांखौ दानफायनानै हाला हख्लायनानै जोंहा बेयाव थाग्रा खुलि न' बानायनाय जायो जायनि जाहोनाव जोंनि बिफां लाइफांनि बिबाङा खमायलाङो आरो अक्सिजेननि बिबाङाबो खमायनो हमो आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मा होनो सुबुं अनजिमा बानायजों लोगोसे बायदि रोखोम नांगौ मुवाया बांनो हमदों। दा बैफोर दा बैफोर बांनाय बा बैफोरनि नांगौ फोरनि नांगौ जानाय मुवाफोरा बांनायलाय दा बे मुवा मा होनो नांगौ जानाय मुवाफोरखौथ' जेनेबा सुफुंनोबा आबुं खालामनो जोंहा जोंनिनो जै गोनोखो गिरि बा बिगियानगिरिफोर जि रोंगौथि गोनां बैफोर सुबुंफोराथ' ओ मा होनो ओ दिहुननो नाजानाया थाखागोन नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां नंगौ
दा बैफोरनि बिथिङाव जोङो बुंनो हागोन बे जोंहा मा होनो सुबुं अनजिमा बानायजों लोगोसे जोंनि गोनांथियाबो बान्दों जायफोरनि बिथिङाव ओ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव बाहायनाय मुवा बेसादफोरा बांसिन बांसिनै बांसिनै ओंखार खारगासिनो दङ दा बैफोर फिसा फिसौ मुवाफोरा जोंहा नोजोर होनानै नायोब्ला जों बियो बांसि सिनानो प्लास्टिकजों बानायनाय मुवा बेसादफोर बेजों लोगोसेनो जोंहा बे प्लास्टिक मुवा बेसादफोरखौ माने जोङो जेब्लानि समाव जोंनो नांगौ जायो अब्ला जों बाहायगोन नाथाय जेब्लानि समाव जोंनो गोनां थि गैला जायो अब्ला जों बेखौसो हाथा हा गारलाबायनानै दोननाय जायो हाफ्राव गारनाय जायो दा बेफोर नि बिथिङाव जोंहा हानि गेब्रेनाया सोमजियो आरो बेजों लोगोसे बांद्राय प्लास्टिक बांद्राय प्लास्टिक बाहायनानै बे प्ला स्टिकखो जेनेबा सावनाय जायो बे सावनायाव गनाय माखासे उखुन्दैफोरा जोंनि गोग्गो आबहावाजों गोरोबफानानै थानायाव जोंनि गोग्गो आबहावायाबो गुबुंनले बे जानो हमो आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
दा बेजों लोगोसेनो जोंहा सुबुं अनजिमा बांनाय लोगो लोगो जोंहा ओ मा होनो बायदि मुवायो बांनो हमदों आरोना नोंथां जेरै जोङो जोंनि जेनेबा गारि मटर गारि गुरायानो बांदों दा बे गारि गुरा बां लोगो लोगो जेनेबा बै बां बांनायनि जाहोना बोरै जादोंबा सुबुं अनजिमा बांनायनि थाखाय जादों आरो बेजों लोगोसे जेन'बा ओ गारि गुरिया अबेनिफ्राय फैदों होनबा जोंहा ओ मोनसे फेक्टरिनिफ्राय बानाय जानानै फैदों नङा ओमबा नोंथां दा बै फेक्टरियाव बानायनायावहाय जोंहा बायदि रोखोम सावनाय जायो आरो बायदि रोखोम मुवाफोर सावनाय जायो जेरै जों लहा सावनाय जायो लहाखौनो माने बिदिनो सावनानै माबायदि दाखोर दारा सावनानै ओ गनाय बे माखासे ओ‌ फेक्टरिनिफ्राय गनाय बे माखासे उखुन्दैयानो जोंनि बे गोग्गो आबहावाजों माने गोरोबफा थायो बेवहाय थानाय लोगो लोगो लोनो माने जोंहा गुबुंले जानो हमनो आरो दा गुबुंले जानाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि थाखाय बे आबहाावाया गिख्रंथाव जाना फैयो नोंथां
ओ नंगौ नोंथां नंगौ
दा बिदिनो जोंहा कलकारखाना खाथि खाथि थानाय बा कलकारखानानि साखाथि फाखाथियाव थानाय माखासे गामि बा ओनसोलफोराथ' माने गावनि थांना थानायनि जि बिथिङाव माने जिउ खुंनायनि बिथिङाव माने बिसोरो जिउ गोबां खस्थ'यै जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनदों मानो होनोबा जोंहा बेफोरबायदि खाथि खाथि खालानि सुबुंफोरनि ओ मा होनो आबाद मावनाय बायदि रोखोमनि खेथि मावनायफोरा माने मोजां जाया मानो होनोबा बेवहाय आबहावायानो गाज्रिबा बोरै जेन'बा बिफां लाइफां खेथियाबो मोजां जानाय नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
दा बेफोरनि बिथिङाव माने बिसोरो गावसिरनि जिउ खुंनाय राहाखौ माने गोबां बेले बेजेयै खुङ नायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां औ
औ बे बांसिन माने जेनेबा जोंनि ओ मिस इउस खालामनायनि थाखायनो जाजोबदों होननानै बुंनो सानो मानो होनोबा जोंहा ओ गासैबो बिथिङावनो बा गासैबो मुवा बेसादखौनो माने लिमिटाव बाहायनो नागिरा नांगौनि बांसिन बाहायनायनि जाउनावनो माने बैफोरो समजिदों होननानै आं बुंनो सानो मानो होनोब्ला जोङो फांसे बिफां दानफायनो था खाय जोंहा ओ मा होनो फाब्रै फांबा बिफां गायखेर नांगौ होननानै जोंनि राव मा होनो जोंनि गेजेराव माने बे बाथ्राया दङ दा बैफोरखौ माने जोंहा बैफोरनि उल्था सोलायै माने बिफां गायनाय सम स म बिफां दानफायनानै बेवहाय थाग्रा खुलि खालामनानै बेवहायनो थानानै आरो बिनि सायाव जेनेबा माबा मोनसे ओ कम्पानि बा माबा मोनसे खुलिबावो। दा बैफोरनि बिथिङावनो जोंनि आबहावाया गाज्रिनिख्रइ गाज्रि गाज्रिनिख्रुइ गाज्रि बिदिनो जालांगासिनो दङ आरो बिदिनो जोंनि सुबुं नि मा होनो? देहायाबो माने दुरबलनिफ्राय दुरबल मा होनो गाज्रि बेमारि बेफोरबायदिया सोमजिगासिनो दङ।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा जोंहाथ' जेन'बा खोथाया बेसेबां मुङ बेसेबां लबगौ नोंथां। दा जों बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ नंगौ नोंथां।
आ दे